हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा ओ नोंथांजों दायो बे समाव दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो सम मोनगोन ना
औ मोनगोन नोंथां मोनगोन
औ दा दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाय होनोब्ला गोबांसिनै जोंनि ओनसोलाव माइ गायनाय खौनो जोङो गोबांसिनै नुनो मोनो आरो दा आङो मिथिनो लुबैगोन नोंथांनिफ्राय नोंथांनि जायगायाव बा नों थांनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ दे नोंथां
ओरैनो बुङोब्लाथ जोंनि गामियाव मैखोमै आबाद मावो होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोरनि आबाद जोंहा माइखौनो लासिगोन जोङो जोंनि गामियाव गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरानो माइखौनो आंगो आंगो आबाद हिसाबै मावो जायनि जाहोनाव जोङो दुखु खस्थखौ बावगारनानैब्लाबो बेफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो सोरांब्लानो हाल मोसौ हालि एसे होलांनानै जोङो दुब्लियाव हालेवहयो जायनि जाहोनाव जोङो
गावनि उदै थाइसेखौ फिसिनो थाखायथ जोङो मावखानांगोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
जायनि जाहोनाव जोङो गिबियावनो सामार गिबियावनो खारायसिगोन हालौसिगोन हालौनानै नि जाव जोङो नैथि खेब सामार रायसिगोन सामारनानै बिदिनो थामथि खेब बर‌ होनानै जोङो मै होनानै जायो आरोबाव खनसे हालेवनानै जायनि जाहोननाव जों माइखौ गायो
औ
आरो जोङो माइ गायनानै जोङो बे माइखौ गोबां गिदिर आसा खालामो जोंनि बर सुबुंफोरा
औ
जों माइखौ मोनखांबाथाय जोङो जोङो बेखौ गावनिनो गिबि जामुं आदार हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो
औ
जायनि जाहोनाव जोंनि जोंनि बरफोरा बेफोर बेफोर आबादजोंनो जों जोङो गावनि उदै थाइसेखौ फिसियो।
औ
नोंथांनिया नोंथांनि गामियाव माइ आबादखौ मारैहाय गायो। बा मारैहाय गामिनि रायजो राजा गामिनि गामिनि आइजो आयलाफोरखौ लानानै गायोना गाया एसे फोरमायहरदो नोंथां।
औ नोंथां दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलाव जेसेबां आं हायो बा जेसेबां जोंनि जायगायाव सोलिगासिनो दङ। बेखौ नोंथांनो आङो एसेब्लाबो फोरमायहरनो सानदों। दा जोंनि जायगायाव दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोङो मैखोमै नुनो थाङो जोंनि गामि ओनसोलफोराव माइआनो गुदि एबा गाहाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां सैथो।
दा जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव माइखौ लानानै गोबां आसा खालामो दा जोङो माइखौ जोंनि ओनसोलफोराव माब बोरैहाय गायो माइखौ जोङो गायनायखौ मोननै रोखोमै आङो जोंनि जायगायाव गायनायखौ नुदों आरो दायो। मोनसे होनो खासिया गायनाय आरो मोनसे ओरैनो सिम्पोललै गायनाय दा खारिया गायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो माबायदिखौ मिथियो दा खारिया गायनाय होनोबा जोङो खोथियाखौ फोयो। गिबियाव जोङो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जोंनो माइ नांगौ। बा जोंनो माइलि जोङो गोजां बोथोरावनो मोननाय माइखौनो जोङो माइलि दोननानै जोङो जेब्ला जों बेखौ दैज्लां बोथोराव जोङो खोथिया फोनो गोनां जायो। जेब्ला खोथिया फोनो थाखाय जोङो अब्ला जोङो माइलिखौ जोङो दैयाव सोमो साननै बा सानथाम बेबायदिनो जोङो सोमनानै जोङो बेखौ बोखांनाय जायो। बोखांनानै जोङो बेखौ मारुआव दोननाय जायो। जेरै बे गाजा ओंखारजासे जेब्ला गाजा ओंखारो अब्ला जोङो दुब्लि एबा फोथाराव खोथिया फोनो थाखाय जायगा बानायनाय बा खोथिया थिलि एवनाय बेवहाय जोङो खोथियाखौ फैयो दा आङो सिगाङाव मोननै रोखोमै माइखौ गायनाय होनदोंमोन। मोनसे खासिया गायनाय आरो मोनसे ओरैनो गायनाय आरो फुनानै एमफाय जोङो जेब्ला खोथियाया जोंना नैजि थामजिसोनि साननि उनावनो जोंना खोथिया गायजायो। बेबायदिनो आं खासिया गायनायखौ सिगां बुंग्रोनोसै नोंथाङा खोनागासिनो दं ना?
खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां दा खासिया गायनाय होनना बुङोब्ला जोंनियाव माइखौहाय जोङो गुबुङै बा एसे गुबुङैनो दुब्लि फोथाराव मोननाय हा मोननाय हा माने जोङो बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदि दहायनो सेथि खेब मा होनदोंमोन नोंथां? ओ मा हो ओ सामार सामार औ खारायनाय खारायनाय सामार होनाय बेबायदिनो जोङो हाखौ फोमोनना लानानै जोङो एसे गुबुङै गायो खासियाखौ जेब्ला जेब्ला बे खासिया गायनाय माइया एसे सोमखोर सोमखोर एसे जौहांबाथाय जों बेखौ आरो फिन खेबसे फुनानै फिन खेबसे गायबावो जुदि जोंङो बेबायदि गायोब्ला खासिया माइआ जोबोद मोजां बिदां हरो आरो गोग्गो फिथाइ मोननो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि एसे गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि अनगायै सिम्पलि गायनाय होनना बुंङोब्लाबो जोंङो बेबायदिनो खोथिया होनायखौ बेखौ जोङो ओ फुबाय फुनानै दायरेक्ट एसे गायबाय आरो मोनाय हायाव बेबायदिखौ नुबाय दंङो दा जोंनि गामि ओनसोलाव दा नोंथांङा माइ आ माइ आबादनि सायावनो जाहैबाय नोंथांनि जायगायाव बा नोंथांनि ओनसोलाव मा मा माइखौ गायो बेजों लोगोसे सोमोन्दो लानानै फालांगि बा फालांगिसो मावलांनाय माइ आबादखौ लानानै फालांगि मावनाय बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांङा
औ हागोन नोंथां
औ
ओरैनो होनोबा जोंनि गैयै गायो गोबां माइ गोबां माइनि नाम दङ जायनि जउोनाव आं मोनसे मोनसे हानायमानि मुंखौ होननानै बुंनो सानबाय नोंथांनि ओरैनो बुंङोबा जोंङो माइ नि मुंडा माइखौ माइनि मुंखौ बुङोब्लाथ' जोंङो माइसालि गायो आसु माइ गायो बर' माइ गायो कंकस गाय जोंङो बेफोरदि गोबां माइनि मुं मख'नानै जों गायो जों जों गायो दायो फंकस माइखौनो जोंयो आं हिसाबै गायो नोंथां जायनि जाव खौ जोंङो गायनानै मा होनो खोथिया निफ्राय खोथिया
हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ
औ नोंथां
औ खोनायाखैमोन आंङो नोंथांङा मा मा बुंदोंमोन
अ नोंथांङा खोनायाखैमोन ना
ओं ओं मा मा होन्दोंमोनथाय
आं नोंथांनो फोरमायहरदों दि जोंनि गामियाव गिबियै माइखौ माइसालि माइखौनो गायो गायनाया बेखौ गिबियावनो जोंङो माइलि खालामनानै माइलिनिफ्राय जोंङो माइलिनिफ्राय जोंङो बे बेखौ गाजा बेरहोयो गाजा बेरहोनानै जोंङो बेखौ दुब्लियाव गायो जायनि जाहोनाव जोंङो बेखौ सोमखोर सोमखोर जानानै जोंङो गोजौ गोजौ जेब्ला माइया गोजौ गोजौ जायो बेखौ खोथिया महरनिफ्राय बोखायनानै जोंङो बेखौ फुनानै दुब्लियाव फिन नैथि नैथिबार गायनानै जोंङो बेखौ नैथि गार गायनानै जों बेखौ माइनि महर मोनहैयो जायनि जाहोनाव माइआ बिदिनो नो देरलांसिगोन देरलांनानै जोंङो
फिन काति काति फोरबोआव जों कातिक फोरबो हिसाबै जों फालियोना नोंथां
फालियो नोंथां।
जों बेखौ माइखौ फिथाइ मोजाङै मोजां थायथों होननानै जोङो माइखौ फुजा होयो आरो जायनि जाहोनाव बे माइखौथ' जोंनि बर' माहारिफ्रानो बयबोथ' खोथायासोखौथ' जोंनि बर' माहारियानो ब बयबोथ' फालिया नंङा आरो ना नोंथां।
फालियो नोंथां फालियो।
जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ माइखौ जोङो लानानै जोङो गोबां आसा खालामनानै जोङो गायो गायनानै जोंनि माइया जोंनि सुबुंफोरखौ मैखोमै थांना थानायाव राहा खालामो। दा नोंथाङा माइनि बागै फंनैसो बुंहरनो हागोन ना नोंथां फोरमायनो
हागोन नोंथां हायो। दा जोंनि गामि ओनसोलफोराव माइखौ लानानैनो बा माइ आबाद मावनो नानैनो थांनानै दं बेखौ नुबोगासिनो दङ आरो मावबोगासिनोबो दङ।
औ नोंथां
दायो जोङो माइ आबादखौ लानानै जोंनि आबादारिफोरा गोबां खस्थ' सान्दुं अखा गायनानै जोङो बेखौ थाम दाननि उनावबा द' दान द' दाननि उनाव जों मावनाय जायो नालाय बे आबादखौ जोङो मोननो हाहैयो।
बिनि माइ आबादखौ मावनायाव दानि दिनावहाय जोङो ट्रेक्टरजोंबा ट्रेक्टरजों हालौवनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जायो। जोंनि गामि ओनसोलफोराव दायो। मोसौजों मावनाया एसे खम जाबाय अब्लाबो औ खमायबाय आरो फ्रायनो होमबाबो साफा सानैसोआ हालेबावो दासिमबो अब्लाबो बिसोरबो बा खारायनाय बेफोराव ट्रेक्टरखौनो बाहायो आरो।
औ
दा माइ आबाद मावनाय होनोब्ला जोंनियाव माइ गायनायाव गसा लानाय होननाय दङ ना नोंथां?
औ दङ नोंथां।
औ दा गसा लानाय बा आगु लानाय जोङो बेखौ नुनो नुबोगासिनो दङ। दा बेखौ जोंनि आइजो माहारियानो बा बिमाफोरानो मोजां सम बाराय लानानै दुब्लि फोथाराव एसे प्रसाद लांनानै जोङो आगु लानायखौ नुयो
औ नुयो नोंथां
दा जोङो आगु लानायखौ माखौ होननानै बुङोब्ला जोङो गुबुन रोखोमनि माइखौ जोङो बारा आगु लानायखौ नुनो मोना बा लाया जोङो माइसालि माइखौल' जोङो आगलायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय दा जोंहा समाबो थ' जाया नङा जाबायना नोंथां औ जागोन दे नोंथां फिन खेबसेबाव उनावहाय लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां
औ दे
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
दे